हेल'
हेल'
औ नोंथाङा दा फ्रिमोन ना
ओ
होमबालाय एसे रायज्लायदिनोसै
अ रायलायजायो दे
औ दालाय नोंथाङा माथो खालामगासिनो दं
आङो ओरैनो जिरायनानै दंथयो
ए
नोंथाङालाय माथो खालामदों
आंबो बिदिनो जिरायलाबायनानै दंथ'यो
अ
ओमफ्राय नोंथाङा ओंखाम ओंख्रि संखांबाय
संखांबाय
मा ओंख्रि संखो
संनाया दा माबा संदों आं दालि जहल ओमफ्राय दाउ ब्रयलार एवदां
ए जाथवाखै आरो ना होमबा
जाथवाखै मोनजोबबाय मोननाया
औ
जाथनायसो जायाखै नोंथांमोनहा जाखांबाय
जोंहाबो जाथनाय जायाखै जासिगोनदां बिदिनो दसे पन्द्र मिनिटसोनि उनाव
अ
जानायनि टाइमालाय जाबायमोन आरो जानायालाय
अ अ
माबा संदों दालि जहल ओमफ्राय मा होनो अमा बेदरजों आलुजों एवदों आरो
अ बेनोसै अमा बेदरजों आलुआनोसै बर'नि ओंख्रियाव अमायानो गोनां अमाखौ जाबाय थानो बानानै दाउ बयलार एसे लायनानै होफैदों
औ सामफ्रामबोआथ बिदिनो मिरामिसादिनो जाखायो नालाय
औ औ
जेरावबो थाङाखै
जेरावबो थांनाय जायाखै थांनाया
ए दिनफ्रा माबा मोन नामा गरममोन नामा
ओ गरमा एसे गरम जादों अखा दोमैदोंबाबो दा नै जोंनियाव एसे अखा थाइफ्रि ज्रांगासिनो दङ
दा आरो
उम नोंथांमोननिथिंलाय
जोंनिथिंजायबो थान्दायानो जादों दिनैहाय मैयाजों दिनैजों आरो दाख्लैफोरसो एसे गरमा बिराद जादोंमोन दा अखाथ' हानाया हायाखै बिदिनो दोमैलु जानानै दं आरो बोथोरफ्राबो एसे बार दङ बेखायनो औ थान्दा जादोंसो दिना
बायेरानि बाद थायोबाथ' मा मोजां थान्दा मोजां मोनो फेननि बारखौबो जाबाय थानो बानाय जायोना
बायो बायो
खर गोथां सालायलाङो
सायाबा
नैबे माबानि मिथिंगानि बारा एसे थानदा मोनसिनो आरो नाङोब्ला एसेबाबो
औ औ
जेरावबो थाङाखै होनदों नामा नोंथाङा
जेरावबो थांनाय जायाखै
ए
लोमज्रोहां माहां मोननाय मोनदां देहाखौ
ए
ओंखायनो जेरावबो थांनाय जायाखिसै
औ आं दिनैहाय ओरै माबायाव थांनाय जादों ओ पस्ट अफिसाव थांनाय जादों
अ
भटार कार्ड गोदान सफैदोंमोन नालाय
अ अ
बे लायनो थांनाय जादों
अ
आंहाबो माने माबाया पलिं स्टेसना आलदायावसो सहैदोंमोन नालाय जोंना न'खरनिया आलदायावमोन ओमफ्राय आंना आलदा आलदा
अ अ उम
बेखायनो बेखौ सोलायनाय सोलायदों ओमफ्राय माबाया भटारस खारना माने आगोलनिया नस्थ' जाबायमोन आरो
गोदान जिउआव बेनि थाखायनो
अ अ औ।
हेल'।
औ।
ओ बारा खोनाया खोनाया मोननाय मोनदां।
खोनाया खोनाया जाबायदों नामा?
औ दा खोनादोंमोन।
ए दा खोनादों?
औ। दा बहा दं नोंथाङालाय? न' सिङाव ना ओ न' सिङाव?
बे फांखा सिदा जिरायनाय जादोंमोन आं जानाया। बिनिखायनो जादों खोमा।
औ औ उम ओंखायनो एसे खोनाया खोनाया मोननाय मोनदों उम।
बे फनाव नांबाय थानाय जादों खोमा।
औ बिदिनो जादोंदां।
फांखायाबो टेबोल फेनखौसो होदों नालाय आं।
अ औ
सिलिं फेना माने दाखलियै खनसे अखाया गोगोम खोरोमनानै होनायाव नस्थ' जादों आरो।
अ सिलिं पेना?
औ बेनि उनावनो
ए बहाबा खाथियावनो सारन्थाइ गावदों नामा?
खाथियावनोदांलै ओरै सोनाबहाथिनिया दाखालि फिफां मोनसे गादला जोबनाय नुदां। दालाय आरो बिफाङावथ' रानाखै दालायखौ आरो।
दालायखौ
औ लोग जानो हागौ बे लोगोफ्राबो होनदों ए सार' थाइ गावनायसो बे होनदों बे
बोरैबा अखा हाबाबो गिथावथाव सारन्थाइया ग्रोम- ग्रोम ग्राम -ग्राम गावनाय जायो।
औ औ
गिथावथाव जायो औ बाहेरायाव ओंखारलांथावा माथावा जायो सारन्थाइ गावबाथाय।
औ।
मिथिस्लाबाना बेफोर बुस्थुखौ।
नोंथांमोनथिंजालाय बारा गैथ'वा नामा अखाया बेबायदि?
बेबायदि गैथ'वा गैनाया जै अखा माबाबाथाय एसे रोजा हानो नागिरबाथाय बे अखा खोरोमनाय फ्लामनाय बेनोसै बेबायदिबाथाय गिनानै बायहेरायाव थांनो बायो आं।
औ औ।
आरो अनेक बिदिजोंनो अनेक मानसि थैबायना देग्लाय।
औ औ।
बि सारन्थाइ गावनाय मानायफोरजोंनो।
खोनायो निउसफ्रावबो नुदला बायोना।
उम ओंखायनो गिनो ओंखारो मोफ्लाबनायखौनो बोरैबा मोनो आरो।
औ
ओंखायनो बाहेरायाव ओंखारलांनो बायो आं।
बे अखा खोरोमदोंबाथाय बे मबाइल टिभि कम्पिउटार बेफोरखौ बारा बाहायनो नाङा आरो
अ माबाथारोना दस्रायाव गावबाबो पिउस थांथारो।
कारेन्टनि बुस्थु जाहैबायना बे।
उम नेटनि खामानि नालाय बोहरो खोमा।
जाहैबाय बिदिनो कारेन्ट
ओ कारेन्टजों जाहैबाय नालाय कारेन्टनाबो जोंना थांलाय फैलाय थांलाय फैलाय जाबाय थायो कारेन्टआबो
गरम गरम बोथोराव गावसोरबो कारेन्ट अफिसनिफ्राय बन्द' खालामहरो दांलै गावसिनि बे कारेन्ट माबा थायोना ट्रेन्सफर्मार थायोना गावसिनावबो
औ
गरमजों गुुदुं जायोबाथाय माबायोनो‌ नोंथां बेखौ
बिदिनो जायो खोमा औ खामलाव जानो गियो खोमा
औ
थिगबो गैयाना
कन्टिनिउसलिबो हरजायाना
उम
सानसेखालिबा आं भिडिअआवसो नुलायलायबावदों। माबायाव इउटुबाव ट्रेन्सफर्मारखौ गरम जानानै बांद्राय गरम जानायखाय बे दै मेसिनजों दै लुलायनाय
अ गरम बोथोरनि गरमजों बेबो दुंखावाखै बे
औ माबामोन नालाय जायगायावाब एसे लांदां जायगा एकदम बिफां गैया सान्दुं दादा नांथारो बेबायदिमोन
अ ओंखायनोथ' बिदि खालामनांदों बियो
औ औ
गिनांगौबो जायोना खामलावबायबा
खामलाव माबायदि जाथारो
लामा सामानि मानसिफोरखौबो गिनांगौ जायो
औ
मिथि बावनो मिथिया असिया बाइक सालायनाय गारि सालायलांनाय बेफोरखौ
औ
थाबायलांनाय मिन्थिया उसिया थां फां बायोबा जारलाना
जारला कारेन्ट थाङाबो जारलासिन जाबावो ना गरमाव
औ
आरो अफिस टुफिस बे कारेन्ट नांगौआ दिगदार जायो
आजिखालिथ' कम्पिउटारजोंनो बांसिन खामानि जायो नालाय बै थांलाय फैलाय जायोबानो दिगदार जायो
औ ओरै नोंथां दोनथ'नोसै नामा नै ओंखाम जानो लिंहरबायमोनलै
ए दोनथ'नोसै दे जायो दोनथ' जायो दस्रा दिनाव रायलायनोसैलाय
औ-औ
होनबा दोनथ'नोसै औ दे